हेल' नोंथां
औ नोंथां।
खोना ओ खोनादों बुं।
औ खोनादों।
नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ थारैनो हो होनो हागोन। नोंथां।
ओ अब्ला जोङो ओ जोंनि ओ सावरायनो गोनां आयदानि सायाव फोरमायनोसै नामा?
औ औ फोरमायनो हागोन।
जोङो कातिफोरबो नङा होमबा नोंथां? काति फोरबो ओ जायखौ जोङो उम ओ दुब्लि फोथारफोरावहाय माइसालि माइ ओंखारनाय समावहाय ओंखारहोनो थाखाय जों बे फोरबो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
माइसालि माइल' नङा जोंनि बे बर' हारि बर' हारिनि बाथौ बा जायखि जाया जोंनि लामायावहाय जोंनि बारैयावहाय गय बि बिफां बा बायदियाव जोङो ओ बे ओ साथिखौ काति फोरबोनि नामै होनाय जायो नङा होमब नोंथां बेनि उनावहाय ओजोङो जोंनि जा जानाय फिथाइ जाय खौ जों गय फिथाइ होनाय बुङो गय फिथाइखौ जोङो ओ बांसिनखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन लुबैनानै जोङो बेनि गरायावहाय जिगाब मुथा मुथा खानाय जायो जायखिजाया गय बिफ बिफांल' नङा जेरै जोंनि खान्थाल बिफां दं बे फोरावबो जोङो खायो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि प्रफि जोंनि मुलाम्फाखौ बांसि सिन लुबैयो बेनि थाखाय जोङो बांसिननि साय बांसिन थायजानो लुबैनानै जों बिदि खालामनाय जायो नङा होमा नोंथां
जायो जायो औ
आंनाल' नङा बेखौ गासै ओ सुबुं माहारियानो फालिनाय जायो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेयाव जोङो गासैयावबो जेनेबा नुनो मोनो जे लामायाव बा दुब्लि फोथार फोराव होमबा जोङो न' न'खौ बे फाथाइफोरखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो ओम नानोनो कार्ति मासावहाय ओ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ खोनादों।
दा जोङो जायखि जाया थाइजौ बिफां नारिकल बि फां बायदियावहाय जोङो मुथा मुथा खानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जों बेबायदिनो जोंनि मुलाम्फाखौ जोङो हास्थायनानै दुब्लि फोथारफोराव जोङो होनाय जायो बेखौ जोङो थालिर बिफां थालि बिफां जोङो थालिर बि फांनिफ्राय जोङो दना हानानै बेखौ जोङो साथि ओ बेवहाय सा थि होनाय जायो आरो ना। नङा होमबा नोंथांन? बे जोङो थालिर बिफांनि दना खौनो जोङो साथि बनायो बा जोङो लायजौलाय बनायो। जेनेबा जोङो लायजौलाय होननानै बुङो नाथाय कार्ति फोरबोआव जोङो लाइजौ लाइखौ बाहायालासे थालिर बिफांनि दनाखौ जोङो होनायखो नुनो मोनो।
मोनो मोनो मोनो।
बा खायसेया बा खायसेया औवाजों हेबनाय ह जायखौ जोङो ओ दुब्लिफोराव बेखौ बांसिनानो बाहायो बा थालिर बिफांखौ जोङो गनाव हाय थुनानै बेखौ जोङो ओ
औ।
थुनानै जोङो बेनि सायाव साथि होनायखौ बा जोङो ओ काति फोर्बोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। जोङो गिबियावनो ओ बेखौ ओ थालिर बिफांजों आगोलनिफ्रायनो नुबोदों आरो दासिमबो नुबाय दङ थालिर बिफांखौ थुख्रा थुख्रा दानस'नानै जों बेनिफ्राय लाइजुलाइ बनायो बा जोङो साथि जायाव जोङो थाव होनानै जोङो साथि सावो ना आवा खुन्दुंदों बेयावहायबो बेजों बेख खौबो बेजोंनो ओ थालिर दंफांजोंनो बनायनाय जायो आरो लाइजु लाइ बे लाइजोंनो दना दनाखौ होनाय जायो लाइजौ लाइनि सोलायै काति फोरबोआवहाय बेबायदिनो गोबां जों नुनो मोनबोगासिनो नो दं दा खायसेया औवाजोंबो बने ख हेबनानै जोङो दुब्लि बोथोरफ्राव होनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
माने औ औ
नोंथाङाबो एसे जाखिनि हायो बेखिनिखौ खौ फोरमायना होनो थाखाय आं
औ औ थारैनो नोंथां ओ दा बर'फोरनि कारति गासा सावनाय फोरबो होननानै बुङोब्ला जों दा काति आसा सावनाय एबा काति बिहु काति फोरबोआ बर' हारिनि समाजारि आरो जिउजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बयनिख्रुइबो गोनांथार फोरबो नङा होमबा खोनादों नोंथां औ दे औ थारैनो बे अक्ट'बर दाननि ओ काति दाननि थि सानाव जेब्ला माइ आबादा बारनाय सम जायो नङा होमबा ब फोरबोखौ फालिनाय जायो बेयो आबादारि सुबुंफोरनि न'खराव फैनाय आंखालनि समाव मिथिंगा आरो इसोरखौ सिबिनानै गोजोननाय आरो दावबायनाय लामाखौ मोनसे गाहाय आगान महरै दिन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ काति दाना जाबाय आबाद मावनाय जिउनि बयनिख्रुइबो रांखान्थियारि आंखाल फैनाय सम नङा होमबा
औ नोंथां
आबादारिफोरनि ओ बाख्रि एबा मोइ माइ खोमा लासै लासै जोबलाङो आरो गोदान माइ आबाद खालियाव ओ ओ माइखौ आबादा बाननोल' जागायो नङा होमबा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
बेनिखायनो न'खरनि आंखाल बेनिखायनो न'खरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय जों काति फोरबो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ थिग बेबादिनो जों काति फोरबोनि गाहाय सिनाय खाथियानो जाबाय गासा सावनाय एबा बाथि ओ सावनाय नङा होमबा
औ नोंथां
बे साननि सानाव बर' सुबुंफोरा साखोन सिखोनै गाहाया साखोन सिखोनै दुगैनानै आलारि बाथि लगायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। बै सानखालि नङा होमबा औ नखरनि बाथौ गुदियाव थुलुंसि बिफां गाहायाव गोजोनै गासा सावनानै न'खरनि मोजां गोजोनखौ नायगिरो नङा होमबा नागिरनानै सिबिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
थारैनो नंगौ नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनबावो आबादथिलियाव बयनिख्रुइबो गोनांथार बाहागोआनो जाबाय आबादथिलियाव माइ मा होनो‌ इखौ आलारि बाथि एबा गासा सावहैनाय नङा होमबा खाथि गासा‌ ‌ फोरबोयाव‌ खोनादोंना?
खोनादोंं नोंथां
बेखौ जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा एबा‌ आबादारिफोरा माइथिलियाव हाबा हुखा खालामनानै‌ मा होनो इखौ गासा सावनानै सावो। जाहाथे माइ बिफाङा मोजाङै ओ मोजाङैनो जायो आरो फसल एबा फिथाइ मोननो हायो मोजां फिथाइ मोननो हायो बेनि थाखाय जोङो ओ आबादथिलियाव गासा सावहैनाय जायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां औ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जों ओ माइबारियाव न' माइबारि जेरै ओ मा होनो जोंनि माइ बाख्रि होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा खौनादोंना न'खरनि माइ दोनग्रा न' एबा माइ बाख्रियावबो गासा सावनानै जों ओ गासा सावनाय जायो नङा होमबा माइ बाख्रिफोरावबो खोनादोंना नोंथां औ
थारैनो
औ थिग बेबादिनो काति फोरबोआव जों बर' सुबुंफोरा ओ गोलाव लावथि लाना मा होनो इखौ ओ खालामनानै ओ आलारि बाथि ओ सायाव ओ ओ थाइलिरनि दना होनानै जोङो आलारि बाथि फोजोंनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। खोनादोंना‌? औ बे खान्थिया ओ खालि धोरोमनिल' नेरसोन नङा नङा होमबा नोंथां बे मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ जा फालिबोनाय मोनसे फोरबो नङा होमबा खोनादोंना?
खोनादोंना थारैनो
औ आबाद फोथार आबाद फोथाराव गासा सावनाय आरो ओ आलारि बाथि लगायनाया माइ आलारि बाथि लगायनायजों माइ बिफांखौ नस्थ' खालामग्रा एबा गाज्रि खालामग्रा बायदि रोखोमनि जिब जुनार एम्फौ एनला ओ बायदिफोरनिफ्राय ओ अरनि गोजोंआ फैनानै बियो एम्फौ एनलाया जोबलाङो होननानै जोङो काति फोरबो ओ फोरबोआव ओ गासा सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ थारैनो काति फोरबोआ बैसागो बादि थुप ओ थुम थाम मोसानाय रंजानाय थायोब्लाबो ओ थायाब्लाबो गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गोथौ खौसेथि नुनाय मोनो जों नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ औ गामिनि गासै न'खरावनो जोङो ओ बै गासा सावनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो नङा होमबा जेरैहाय जोङो जोंनि गामिनि एबा ओनसोलनि आबाद फोथाराव नुनो मोनो जेरै- आबाद फोथार गंसे जोंनो जों सोरगिदिं आलारि बाथि जों जोंखोल माखोल रिथि रिथा आबाद फोथाराव जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
ओं थारैनो
औ औ थिग बेबादिनो जोङो बे माइ बाख्रि माइनि गासा सावनाय बेल' नङा जों बेवहाय गाथि फोरबोआव ओ गोरलै गय बावजेननाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां थारैनो नंगौ
गै-गै-गोरलै ओ गय खावजेन ओ आनिखौ बावजेननाय जायो लो गोसेनो जोङो गय बिफां नारिखल बिफां बायदि बायदियाव जोङो जिगाब खानाय जायो। नङा होमबा? गामि ओनसोलाव जों नुनो मोनो बेबायादि ओ नेमखान्थि। नङा होमबा? गोदो गोदायनिफ्रायनो बोनाय जेला जों आथिखालबो काति फोरबोखौ जोंनि गामि ओनसोल एबा हालामाव जोंनि हालामाव फुजिबोनायखौ जों दिनैसिमबो नुबोगासिनो दङ। नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
दा जों ओ ओंखाम जानानैनो थांना थायो। नङा होमबा? जिहेथु जोंनो आबाद फोथारानो जोंनि जिउ मानसिनि। नङा होमबा? आंगो गोनांथार नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो काति फोरबोखौ आबाद फोथारखौनो लानानै ओ फोरबो फालिनाय जायो होननानै जोङो गुबैयै ओ मोनथिना मोनग्रोयो आरो न-नङा होमबा खोनादोंना नोंथां? औ थारैनो औ थारैनो जोंना समाबो जाबाय नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथांजों औ
बुं ओ नोंथा बुंलांनाय बा गासैबो खोथाफोरा गासैबो सैथो ओ नों ओ सैथो खोथाखौ बुंदों ओ काति फोरबोआ जोंना नंगौ बिदिनो जायो आरो थांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांजों उनाव सावरायबावनो मोनफिनगोन होननानै मिजिं थिबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ थारैनो गोजोनथों।
गोजोनथों। ओम